ने
धयनबाद।
ओमफाय नै खोनाबाय?
नोंसानाव थालेर दंना गाया?
हा
थालेर दं ना गैया?
थालिराथ' दं गैया जोंनाव खिन्थु फिफाङा दं आरो बारा गैया माने थालिरा जेनेबा फांसे फांनै फांथाम फांब्रै बिदिनो थुबासे थुबा नै थुबाथामसो दंलै बारा गैया आरो मालायनियाव हा
बेगर गोनां?
बेगर गोनां दङ बेगर गोयिबो दङ।
मा दं मालभक साम्फा
बे खौ उम्म आं मोनसे जायखिया बेगरगोनां उम्म सिन लाबोयो
बि
औ थालिर थालिर थालिर बागान हा बुरजा थाबा थालिर बागानबो खालामजायो।
हायाथ' दंङलै एसे थालिरासो जागोनना जाया